नोंथा मा खौरां?
औ मोजाङैनो दं दिनै मानि सायाव सावरायगोन?
अ दिनै फोरबोफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा
औ दे सावरायजायो।
औ दे होमब्लालाय आं सोंग्रोनसै नोंथांखौ
औ
ओरैनो बर'फोरनि फोरबोफोरा मा मा दं नोंथां ओरैनो
बर'फोरनि फोरबो होनना बुङोब्लाथ' गुबैयै जोंना मोनथाम जायो। जेरैबायदिहाय बैसागो बैसाग बैसागोखौ बुंनो थाङोब्ला बैसागोआ मोनथाम रोखोमनि
औ औ
काथि बैसागो बेनिफ्राय जाहैबाय मागो बैसागु बिनिफ्राय जाहैबाय रंजालि बैसाग सागु रंजालि बैसागुआ एसे गिदिर सिन आरो ना नोंथाङा रं जालि बैसागुनि बागै मिथिगौ ना? दे इसे फोरमायना होलाय आंनो ‌
ओरैनो रंजालि बैसागु होन थाङोब्लाथ' रंजानाय बोथोरानो आरोना बेयो गुबै रंजानायनि सायावसो आरो ओरै बे बेवायबो रंजानाय बोथोरबो बेवबो एसे रंजालि बैसागुबो एसे जोंनिया बायदिसिना फिसाफोरला बाहागोफोर दङ' आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जों जोंनिया मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोयो बेनि उनाव आरो उम मानसि बैसागु बिदिनो आरोना बिदिनो सान स्निलासेै माने बिदिनो माय ओ सुबुंनि सायाव सोनारनानै मोन स्नि ओ सा स्नि आ लागै फालिनाय जायो आरोना ओरैनो
औ बै मानसि बैसागुनि उनाव मानसिफोरा ज ज खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै नखर नखर मोसाहैय ना
औ औ औ
औ बिनिफ ओय सुबुंफोरा नखरफोरा जा अननानै थाइसे थाइनै हरो
औ औ औ औ औ एखौबोनो मागिनाय होनना बुङो जे बेनो आरो
औ औ मागिनाय होनना बुंङो नथारगौ औ औ बेबायदि मागिनायावबो आरो औ औ औ नंगौ नंगौ बेबायदि मागिनायावबो आरो सोरहाबा सोरहाबि गथफोर गैयाबा बा सोरहाबा हौवासा नांगौ जादों बा हिनजावसा नांगौबा बिदिनो ओ गसाय साइनि सेराव आर'ज गाबनानै बै बोराइ- बुरैफोरखौ खुलुमनानै दानबान थाहरो गय-फाथै जरा, बिहु-बिहुवान फालि जरा, सि गुफुर जरा बिदि हरनानै मान लाखियो, जाहाथे बिसोरनि साननायफ्रा जाफुङो होननानै।
औ औ औ
बिनिफ्राय आरो नोंथाङा काति बैसागुनि बागै मोनथिगौ ना?
काति बैसागुनि बागैथ' एसेबां मोजां मोनथिया आङो नोंथां, दे नोंथाङानो एसे फोरमायना हो दे।
औ काति बैसागुआ जाहैबाय बै जोंना जेब्ला माइरं माइ गोदान ओंखार जेनो दुब्लियाव, फोथाराव बै माइ गोदान ओंखारजेननाय खौ गसाइनि सेराव गसाइ माइनावनि सेराव आर'ज गाबनानै जोङो माइ-माइ गोरलै लानानै फैयो न'खराव। माइनाव हिसाबै जाहा थे जोंनि आबादा मोजाङै मोजां जायो आरो जों दुब्लि फोथारफोराव साथिबो लगायहैयो।
औ औ औ औ नंगौ नंगौ
औ
अब्ला नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होबावदो जे मोसौ बैसागु जोंनि नेम-खान्थिफोरखौ मोसौ बैसागु जों मा मा खालामनाय जायो?
औ मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। मानोना मोसौआनो आगोल आगु दिनफोराव मोसौआनो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा हिसाबै जोंखौ मानसिफोरखौ बर' माहारि फोरफोरखौ हेफाजाब होबोदोंमोन नालाय जेरैबायदिहाय दुब्लि फोथाराव हालेवनो थाखा य जोंनो मोसौजों एवोमोन जोङो बेबायदिनो मोसौआ जोंनो गाइखेर होयोमोन, गाइखेर फाननानै बे न'खरा एसे सालायनो हा हायोमोन सोलिनो। नंगौना नोंथां?
औ औ
औ थिग बेफोरबायदिनो मोसौखौ सनमान होनानै एबा गसाइ मानिनानै जोङो बै सानखालि मोसौखौ थुखैयो। मोसौ थुखैनाय मेथाइखौ इसे गोसोआव दंना नोंथाङा?
इसेल' गोसोआव दं ओरै गासिखौबो गोसो दं होनना बुंनो हाया आरोना।
औ जेरैबायदिहाय मोसौ थुखैनाय समाव जोङो मेथाइ खनो बै मे थाया‌ जाहैबाय लाव जा, फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा
उम
बेबायदिनो जोङो बे मेथाइखौ खननानै मोसौखौ थुखैयो ना?
औ औ आरो दंबावो नामा बिमा गायदे बादि दाजा, औ
औ मोसौ थुखैनायाव मा मा बाय मा मा बाहायोमोन जों नोंथां एसे बुंलाय।
जों मोसौ थुखैनायाव बाहायो जे लाव फान्थाव हालददि आरो थाराय बिलाइ इदिनो बायदिसिना आरो ना। फिसा फेनला बेवहायो बे फिमखौ जोङो मोसौनो माला गानहोयो आरो जोंनो मोसौनो एसे मोसौखौ एसे देलायबो होयो जेरै ओ एसे सोम फोथा फनाय जायोना मोसोमनि मोदोमाव औ मोसौनि मोदोमाव गोसोम फो था फुनानै थुखैनाय जायो आरोना आरो मोनायाव जोङो बेफोर गासैखौबो लाव फान्थाव बायदिसिना दिंखिया बायदिसिना गासैखौबो जोङो ओ बुथुमनानै एसे सावना होनाय जायो आरोना फुङाव
औ नंगौ नंगौ।
मायाव माने बिसोरनि मुखुफोरनि ओ जेन जेबो खहा जाया आरो माने बेमार आजार बायदिसिना जेन मोखौनियाव जेबो जाया आरोना बे बैसागोनि उनावनो जोंनिया आबाद फोथाराव जुदि मोखौखौ हालेवनाय जायो नालाय बेनिखायनो जे बिसोरनि साय माने बे फुजाखौ होनाय जायो आरोना माने बिसोर जेन जाहाथे आबाद मावनायाव जेबो उसुबिदा जाया बेमार आजार बायदिसिना जायिनि थाखाय दिंखिया बेफोरबायदि दिंखिया हालदि बायसिनाफोरखौ जोङो ज' बुथुमनानै माने बेसेबाथा बिदहोनोमोनथाय बेखौ मिथिला आङो जेन जमा बुथुमनानै मोसौनो सावनानै एसे धङा हिसाबै हो नाय जायो आरो ना उखुन्दै ओंखार होनाय जायो आरो ओमफाय जों मोनायाव बे खालि ओ गोजाम फागाखौ गारनानै गोदान फागा होयो आरो गासैनोबो। ओमफाय बे जोंनि बेखौ बे मालाखौ जोङो न'फोरावबो दरखं मोखं बायदिसिनाफोराव आलाय जायो आरोना जाहाथे जोंनि न'खर फोरावबो जेबो बेमार आजार गाज्रि ओ माबाफोरा गोहोम खोख्लैनो थाखाय।
औ नंगौ नंगौ।
थिक बेफोर बायदिनो ओ जों जेब्ला मोखौखौ थुख औ जों जेब्ला मोखौखौ मोसौखौ थुखैयो थुख खैनायाव जे गोसोम गोसोम जोङो फोथा फोनो बै फोथा फोनखांनायनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ लांदाङै हगारनानै होनाय जायो दोनदालनि बख'नानै एबा उदां खालामनानै होनाय जायो। आरो बै उदां खालामना होनायनि मोनसे ओंथियानो जाहैबाय जोङो आगोलथ' गामिफोराव बांद्राय न' थासोआमोन एसे गोजान गोजानावसो न' थायोमोन नालाय। आरो न'फोरा एसे जारसि फोर जायोमोन हाग्रा बंग्रा बांसिन थायोमोन। बै समाव मोसौ मुफुराबो इसे खाथि खाथियावनो थायोमोन आरो मो- मोसौफोरखौ माने सिखार खालामनो थाखाय बिसोरो जमना थायोमोन। थिग बेफोर बायदिनो मोसौखौ फथा फोनहो फथा फोननानै फाख्रा सिख्रा खालामोब्ला बै हाग्रानि जिब जुनारफोरा मोसौखौ मोसौ होनना सानामोन। बिसोरो मायबा मोनसे गिथावना जुनार फैदों होननानै बिसोरनि सायाव माने मा खालामामोन बारसो मामोन एबा बिसोर औ मा सिगाब खालामामोन ओं बेबायदिनो मोसौआ बैस सानखालि उदाङै गिदिंनानै गावनि गोसो बायदि गांखो जानो हायोमोन आरो बेनो
औ औ औ अब्ला नोंथाङा एसे बुंनो हा गोन नामा जे मागो फोरबोनि बागै एसे
औ मागो मागो बुङोब्लाथ' जों मोनथिखायो मागो होनना बुङोब्ला जों मागो माने मागिनाय ना
उम
मागिनाय माने गासिबो ज' जालायनानै अनलायनानै जेनेबा रानलायनानै जालाय लायनाय सुखु दुखु गासि खौबो बावगारलायनानै गासैबो रानलाय लायनानै समानै जोङो जालायनाय एबा बुजिलायनायखौ नो मागो होनना बुङो गमामायैनो उम दे नोंथाङाबो एसे बुंलाय मागोनि बागै
अ मागोनि बाग बे आं बुंनो सानो जे मा जोंहा जे भे भेलागुरि होनो जाय जायखौ मा होनोमोनथाय बर' रावजों
भेला फुजि
भेला फुजि अ भेला फुजि भेलागुर भेलागुर बायदिसिना न' बारायनाय माने दुब्लि फोथारनि नाराफोरजों एसे बानायो आरो ना बिखौ बानायनानै जोङो बेखौ मागो नि माने सेथि सान सिगां मागोनि से सा से थि सान सिगां जों बेखौ फुङावनो सिखारग्रोमोना माने दाउखा नुनो मोना आरोना बे खालि दुखु दुगैनायखौ माने एसे दुगैनायखौ दाउखा नुयोब्ला बादुला जायो होनोमोन नामाथाय दा नै बेखौनो हरनि थाम बाजि ब्रै बाजिफोरावनो सिखारनानै माने भेरलागुरखौ जोङो सावनाय जायोमोन आरोना फुङावनो सिखारग्रोमोना सावनानै होनाय जायोमोन माने बे समाव गोजां बोथोर जाखायो नालाय बेखायनो माने फुङावनो सिखारग्रोमोना दुगैनानै जों भेलागुर खौ सायनानै बिनि गुदुं मोनदांथिखौ लानाय जायोमोन आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
ओरैनो जों बर'फोरा मागोआव मा मा जायो नोंथाङा मिथिगौ ना मागो
औ मागो होनना बुङोब्लाथ' गुबैयै बे फिथा थायानो फिथा सावना जायो आरो सुबुंफोरनो रानना होयो गासिब नैबो गावनि अन्नाय मोजां मोननायफोरखौ समानै रान नानै गोजोनै थानो नाजायो बिदिनो
नोंथाङा मागो फोरबोआव जों बर'फोरा मा मा फिथा सावो मोनथिगौ ना
औ फिथा होनोब्लाथ' गुबैयै बे फिथा हारुमाया जोंनि बर'नि गुबै जाहैबाय बिनिफ्राय फिथा हारुमा थाहैबाय लोगोसेनो एनथाब फिथा थाहैबाय थावनि फिथा थाहैबाय खला साफ्रि थाहैबाय नालेंखरनि लारु गुरु मेथाइ थाइनि लारु अन गुन्दैनि लारु बिदिनो गो गोबां थायो
औ औ औ
नोंथां बिदिब्ला जोङो बिनि बागै गुवारै गुबुन मोनसे समाव सावरायबावनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
दे बिदिब्ला